हेल' औ खोनादों ना नोंथां हेल'
खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों खोनादों आचसा बे समाव आं नोंथांजों फंनैसो बेखार जेंनानि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
आदसा होमबा आं जागायसै नङा होमबा जों जोङो दा बेखार जेंना होनोब्ला जोङो दा ओरैनो सरासनस्रायै जोङो मिथिखायो नङा होमबा दा जोङो बेकार जेंनाया माब्रै बेबायदि एप्राग्राब बेखार जेंना जाखो बे बे बेनि सायाव आं गुसुङैनो सावरायनोसै आरो दायो जोङो नुनो मोनसै बे आथिखालाव औ दायो जों आथिखालाव जोङो माखासे जों लाइमोनफोरखौनो हमनोसै लाइमोनफोरा दायो ओरैबायदि बेखार औ गोलैनांगौ जाबाय दा मोनसे खामानियाव मोजांथि मावनाय ना बबेबा मोनसेयाव साख्रि मोननाय बेफोर माने गैया जालांनो हमबाय आरो मानो होनबा बे बेखारा बांबाय आरो नांगौनिफ्राय बारा जाबाय जेरै नों हमना ला उन्दैनिफ्राय नों एल पि स्कुलनिफ्राय फरायबोनानै नोङो डिग्रि पास खालामबाय थेवबो नोङो बेखारैनो जाना दङ नङा होमबा दा बैफोर बेखारफ्रा मानो थाखाय जादों नोंथाङा आं एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
आरो
बेखार जेंना होनोब्ला दा जोंनियाव गोबां सेंग्रा सिख्लाया ओरैनो गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनो। फरायनायनि फारसे गोसो हो गैया माने सोलोंथाइनि फारसे बहुत खम
औ औ औ औ बि
बेखार जेंनायाव जोंनि लाइमोनफ्रा बांसिनै गोबाव गब'खबनानै दङ जौ जुवा बायदि दियाव फरायनायनि फारसे सोलोंनायनि फारसे उनफारसे जानानै दङ आरो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ होमबा दायो बेखार बेखार होननानै बुङोबा जोङो माने ओरैबायदि जादों हमबाय जे फरायनायजों लोगोसे जिउआव माबा मोनसे स्किल एबा माबा मोनसे सोलों लांखाय लाफायो एबा बे इयुनाव जेबो जाहैनाय नंला आरो। मानो होनोबा फरायनायजों आजिखालि जेबो मुलाम्फायानो गैला। खोनादों ना नोंथां?
मुलाम्फायाथ' दं नोंथां नाथाय फरायनायजों लोगोसे गावब गाव थांखि थानाय जों लोगोसे थांखि थानायजोंसो जाफुङो नालाय नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा
बेबो बेफोरबायदि थांखिखौ लाफायालासिनो ओरैनो गबवफबनानै थानाय जौ जुवा बेखार जानानै थानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदियावनो दायो जोंनिबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखाराव गो्लैनाय गोग्लैसोना थानाय गुबुन हारिजों गादब जानाय खौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ
ओफ्राय जोङो माखासे मेगनजोंबो नुयो जे जायफोरा नोङो ओ हायार सेकेण्डारि कमप्लिट खालामबाय बा नों डिग्रि कमप्लिट खालामबाय थेवबो बिथां बिथांमोना ओरैनो बेखार जानानै दङ हा दा बै बिथांमोना माबोरै बेबायदि बेखार जा थाखो आं बेखौसो फंनैसो बुंनो सानदों आरोखि।
औ बुंजागोन दे नोंथां।
बिथांमोनबायदि बेखारा ओरैबायदि जादों जे बिसोरो उन्दैनिफ्राय जे फरायबोबाय जे बिथांमोना फरायनायखौल' मिथिबाय जे फरायनानै मा थांखि लादों बिथांमोनहा थांखि गैया आरोखि फरायनांगौ नालाय फरायदोंल' आरोखि खिन्थु बिथांमोना फरायनानै मे गाव मा जाहैगोन बैफोरखौ थांखि लायाखिसै ओरैनो सा साज्राङै फरायबोबाय। दायो फरायनानै नोङो डिग्रिबो खालामबाय दा कमपट खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना ओरैबो जाया ओरैबो ख जाया जाबाय आरो गेजेरावनो थाबाय आरो। दा बिथांमोना उफाय गैयैयाव गुबुन जायगायाव गुबुन रायजोआव बिदिनो कम्पानिफोराव खामानि मावहैनो गोनां जाबाय आरो। दा बिथांमोना गुबुन जायगायाव कम्पानियाव खामानिफ्राव मावबोैदोंबाबो बिथांमोना खोब बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदि खामानि मावनानै जेब्ला बिथांमोना न'आव फैफिनो हा आरो जेब्ला बिथांमोना न'आव फैफिनो अब्ला गामियारिनो माखासे लाइमोनफोरा बिथांमोननि खामानि मावना फैनायजों बिथांमोना गोदान गोदान गानो जोमो गोदान मोजां मोजां मबाइल लायो थिग बेबायदिनो बिथांमोना गामिफ्राव फैनानै बिदि देखायफैयो आरो। दा गामिफोराव देखायफैयोबा दा गामिनि माखासे जे बै फरायफुनाय लाइमोन लाइमोनसिफ्राबो माने बैफोरबायाददिखौ नुनानै जे आंबो बेबो फरायालासिनो बेफोरबायदि गुबुन जायगायाव खामानि मावहैबा बिदि बिदि बिदि बिदि जागोन होननानै बिथांमोना सानो आरो दा
अ नोंगौ नोंथां
नायजों हिसाबै दा माने गामिनि माखासे फरायफुनाय लाइमोन लाइमोनसिफ्राबो बै बिसोरबायदिजों थांफायो आरो दा बेबायदिनो थांफा थांफा जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बेखाराव बेखार जेंनायाव गोग्लैनो ह हमदों आरो दा नोंथाङाबो आरो बेफोरनि सोमोन्दै एसे गुवारै बोफुना होगोनखौ आं आसा खालामदों आरो।
औ जोंनि लाइमोनफोरा माने गुबुनखौ नुनानै गुबुननि आख आखौ सोलोंनानै गुबुना बेखार जानायखौ नुनानै बैफोरजों लोब्बा होफानानै बेखार जाफानो हमो
औ औ औ।
फरायनायखौ गारनानै गोजान गोजान जायगायाव थांनानै। माने देखायनाय दानि आथिखाल मुगायावथ' जाय जेसेनो हायो एसेनो देखायलायनाय बादायलायनाय बायदिसो नालाय
औ औ औ।
फन नुनानै फरायनाय फरायनाय लाइमोनफोराबो फरायनायखौ गारनानै सा ससेयावनो गारनानै मबाइल आरो बाय बाय फसिना लानानै बेरायथिंनाय बायदिखौ मोजां नुनानै बिसोरबो बेखार जाफानो हमो
औ औ।
जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा फरायनायाव गोबां दंब्लाबो
औ।
हानद्रेद पारसेन्टनि बिथोराव बहुत खम आर ना ा माने नाइटि पारसेटनो बिराद बे बेखार पारसेन्ट आव गोगैनानै दं आरो
औ औ औ। दा नोंथांनिफ्राय आं बेखिनिखौ मोनथिबाय आरो आङो ओरैबायदिबो सानो जे बे आथिखालाव माखासे गामियारिनि माखासे जायफोरा न'खरनि आंखालाव जायफोरा बिदिनो रां रुफानि आंखालाव गावनि माबाखौ जे फरायनायखौ ख हथङासै आं जुदि बिथांमोना फरायनायावबो हास्लाबासै नालाय गामियारि यावनो खामानि मावनो बिथांमोनाबो सानो जे बेखारै थाया होननानै बिदि सानो नाथाय आजिखालिनि जुगाव बेबायदि जाबाय जे नों हमना ला मोनसे लामा बानायबाय बे लामायाव दानि जुगाव जों नुयो। जे मानसि बेखौनो नांगौ जाला मानो होनोबा दानि मुगायाव ए आइ एबा मेचिन टेक्न'लजि जुग नालाय दा मेसेानो मेसेनानो खामानिखौ मावजोबो आरो जायनि थाखाय जोङो मोनसे लामा बानायोबा बेहाय जोंनो गोबां रोखोमनि लेबार नांगौ जायो। खामानि मावग्रा मानसि नांगौ जायोमोन आरो दा जोङो नुयो जे मोनसे लामा बानायनो सासेबा सानैल' मानथिनांगौ जायो बेखौ मेसििनानो मावजोबो आरोखि दा माखासे गामिनि मानसिफोरा बैफोराव जुदि खामानि मावोमोनबा जे बेखारा बेखार थास' सायदिहाय एसेबाबो खामानियाव फैयोमोन आरो दा माने ओरै मेसिंआनो मावजोबो खामानियावबो मानसि सानसि नांगौ जाला दा गामिनि मानसिफोराबो थिग बेबायदिनो बेखाराव थानांगौबो जाबाय आरो दा नोंथाङा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा?
बुंनो हायो नोंथां।
औ दे दे।
माखासे लाइमोनफोरा न'खरनि प्रब्लेमावबो बेखार जानानै थायो न'खरनि बिमा बि बिा बिफा बा न'खरनि दिथागिरिफोरा मोजाङै बोसोन होनो रोङियाव गामिनि गोरों गोराया माखासे माने मोजाङै बुजायनो रोङि मोजाङै बोसोन होनो रोङियावबो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बेखार जानानै थायो बेनि थाखाय ग
औ औ।
गोरों गोरा बा न'खरनि बिमा बिफायाबो मोजाङै दिथा खालामनांगोन आरोना बिदि बेखार जेंनायाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ बोरै बेखार जेंनानिफ्राय बोखारनो हागोन बेफोरबायदि लामाखौ सुस्रांनो नाजानांगोन। नाथाय माखासे न'खरनि प्रब्लेम न'खरनि माने सोरना जोंनि दा बर' माहारियाथ' बांसिनानो गोरिब होनजायो नङा होनबा? गामियारियाव गोरिब सुबुंफोर थायो माखासे थाखा फैसानि आं खालाव बेफोरबायदि बेखार जेंनायाबो गोगलैनांगौ जायो आरो
नंगौ नंगौ
जों लोगोसे गावनि थांखि बायदि लालाङियावबो माखासे मानसिया फरायनानैबाबो साख्रि मोनोै बेखार जानानै थानांगौ जायो आरोना। फरायनायजों लोगोसे गावहाबो थांखि थाखानांगोन। अब्लासो थांखिया जाफुंहैगोन नङा होनबा? नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा फरायनाय खौल' लानानै थांखि लाया लासिनो ओरैनो सासे साज्रां फरायनानैल' थायो। बेनि थाखाय जोंनि दा एम ए पास जानाय डिग्रि पास जानाय बेफोरो ओरैनो साख्रि मोनालासिनो दा गोदोसोनानै दङ आरो।
नंगौ नंगौ
दा होमबा आङो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिबाय आं मिथिबाय जे बे फरायनायजोंल जे गया फरायनायजों लोगोसे जिउआव माबा मोनसे बा स्किल बा डेभलप गाव माबा मोनसे रोंगौथि लाफानाय बेखौ जोङो लाफानांगोन। अब्ला जोङो साख्रि बाख्रिजोंल' जों थ' साख्रियाथ हानद्रेदआव टेन पारसेन्टल साख्रिया जायो। नाइन्टि पारसेन्टनो माने जाया आरो। टेन पारसेन्ट आल' साख्रि मावनाय जायो दा बेनि खायनो फरायनायजों लोगोसे जुदि माबा मोनसे आखाइनि खामानि बा नों माबा मोनसे स्किल लाफायोबा जे साख्रि मोनाबाबो माने बेखार थायालासिनो मावनानै जानो हायो आरोखि। खिन्थु फरायनायजों नों माबा मोनसे स्किल लाफानांगोन आरो। खिन्थु नोङो फरायनाय'जों नोङो जेबो स्किल लाखायालासिनो नोङो बेबायदिनो सा साज्रां फरायदोंबा बेयो माने बेखारावनो थांगोन आरो। दा नोंथांनिफ्राय आं माखासे ओ बेखार जेंनानि सोमोन्दै बुजिबाय दा जोंना समाबो जाबाय खोमा नोंथां? जोङो उनाव सम मोनबा मोजाङै रायजलायफिननोसै नङा होमबा?
औ
बेखिनिखौ टाइम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय।
उम आंनिसिमबो नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे दे होमबा।